गोजोन हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
नोंथांनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय।
अब्ला जोङो दिनै जोंनि बाज हाथाय बाजारनि सोमोन्दै जोङो गुवारै सावरायगोन। जोंहा हाथाय बाजार होननाय लोगो लोगोनो जोङो गोसोखांनो गोनां जायो जे हाथाय बाजारावहा मा मा खालायो। हाथाय बाजार'रफोरा जोंहा बिदिनो ओ हदायबो जाग्रा आरो सम-समबार मंगलबार बेफोरबायदियाव सानफा बस सबथायावहा खोननै बा खोनसे जाग्राबो थायो। बा हदाय जाग्राबो थायो। बेफोरबायदि जोंनि बाजारफोरखौ जोङो बाहागो राननो हायो। आरो जोंनि हाथाय बाजारफोरावहा जोङो गोबां रोखोमनि मायगं मेगं थाइगंफोरखौ जोङो फानस्लायलाय आरो बायनाय खालामनो हायो। बायनो थाखाय जोङो जोंनि फाननाय मुवाफोरखौ जोङो फानहैनानै बिनिफ्राय मोननाय रांफोरजोंनो जोङो बेहाय गुबुन गु गुबुन मैगं गुबुन गुबुन गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो बायनानै न'सिम लाबोनो हायो आरो बेयावह जो जोंहा गोबां रोखोमनि बिदि जाग्रा मुवाफोरखौबो बोर बोर फोरबो फाननो हायो जायफोरखौ जोङो जानो हायो लोंनो हायो। आरो जोंनि देहाफोरखौ जों थाजिम लाखिनो हायो। बेफोरबायदि जोंनि बाजारफोराव गोबां बिदिनो ओ सिजोननि बोथोरनि मैगंफोरखौ जों मोननो हायो। बोथोरनि मैगंफोराव जोंहा बोथोर होन गोलोम बोथोराव बिदिनो मैथा खांख्राइ, ना बेफोरबायदिखौ बांसिन फाननाय जायो। आरो गोजां बोथोर समावहा बि दिनो मुला गोथां गोरान खेथिनि थास' ओ खुमब्राल जोगोनार बेफोरबायदिखौ फाननाय जायो। बेबायदियैनो जोंहाबो बेबायदि बजारफोरावहा फान थिंनाय आरो लाबोस्लायनाय जायो। आरो गोबां बिदिनो बिनि गेजेरजों गोबां गोबां गोजान गोजान जायगाफोरनिफ्रायबो बेफार फालांगि खालामनो हायो। ओं गोबां जायगाफोरनिफ्राय बेहा मोनसे बाजारावहा गोजान गोजान दाब दाब जायगानिफ्राय ज'मा जानानै बेफार खालामनाय जायो। जाययाव रांनि बांसिन सोलायलायनाय जायो, रां सोलायजनाय जायो। मोनसे लायोब्ला मोनसे मोनसेनि बदलै रां होनाय बेफोरबायदि खालामो। आरो जायफोरावहा गोबां फिथाइ सामथाइ बेफोरबायदि फाननानैबो रां खामायनो हायो। गासै मुवा बे सा संसारनि नुनाय फिसानिफ्राय गिदिर गासैखौबो जों बेहाय मोननाय जायो। जोंनि जोंनि गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जोंनि नांगौ जानाय गासै आयना, खानजुं बेफोरबायदिखौबो जों मोननो हायो। आरो देलायग्रा मुवा बेसाद सिख्लाफोरनि आरो गथ'फोरनि गाननाय बोराय बुरैफोरनि गान्नाय आरो बिदिनो सेंग्रा सिख्लाफोरनि गाननायफोरखौबो जों गासैखौबो जों मोननो हायो। जोङो आरो गासै हारिनि गास सै जाथिफोरनिनो बेहाय गाननायखो जोमनाय गानग्रा जि जोमफोरखौ जोङो मोनजोबो। आरो गासै हारिनि मानसिफ्रा ज'मा जानानैसो बियो मोनसे बाजार जायो। जाय बाजारावहााय जोङो गोबां बिदिनो फानलाय लालाय खालामनायजों लोगोसे जोंनि इयो जोंनि आंगोफोरखौबो जोङो लोगो मोनो आरो बेहाय जों सावरायनाय जायो। आरो सा लोंहोलायनाय जायो। जोङो आरो गोबां बेयाव खामानिफोरबो मावनो हायो। गोबांनि साहा गला फोराव जों थानानै साहा होग्राफोरनि जों हाजिरा मोनो। आरो बेहाय जोङो रां खामायनो हायो। आरो गोबांनि गस्ला दखानफोराव जोङो सि खनग्रा जानानैब्लाबो जोङो जोंनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ बायनो थाखाय जों हाजिरा मावनो हायो। आरो गोबां बेबायदिनो बेयावहा सिफ्राबो खामानि मोनो। आरो गोबां बेदरफोरनिबो फाननाय जायो। गोबां अमा बेदरफोरखौ ह बेयाव दाननाय जायो। आरो फाननाय जायो। आरो गोबां मानसिफोरा बेखौ बायनानै न'आव लाना थांनो हायो। आरो बेफोरबायदिनो बोरमा, दाउ बेफोरबाय खौबो जोङो बेयाव फानलाय लालाय खालामलायनो हायो बे जिउ गोनां आरो जिउ गैयि गानग्रा जि मोदोमनि गानग्रा बेफोर गासैखौबो जों बेहाय बेफार खालामनो हायो। आरो बेहायहा ओ बे बाजारावहा गोबां रोखोमनि मानसिफोरबो थायो। जायावहा नोङो उन्दैबो नुगोन गोदोरबो नुगोन हाइथुबो नुगोन गोसोमबो नुगोन गुफ फुरबो नुगोन बेफोरबायदि मोनसे बाजार जायो। जोङो बेखौनो बाजार होनो आरो बाजारावहा गोबां रोखोमनि मुवाफोरखौहाय जोङो। दिन्दां दिन्दां आलायनायफोरखौ नुयो। जेरै लिसु फिथाइफोरखौ जों आलायनानै दोननाय फाननाय नुयो। जायखौ नुयोब्ला जोंनि जानो लुबैनाया बाङो आरो जोङो बेखौ बायनानै जायो आरो बेफोरबायदिनो जोङो खुसेर बिदैफोरखौबो जोङो गुसु गरम बोथोर समावहा जोङो बाजाराव थाङोब्ला गरम मोनबोला दैफोर गांनाय मोनब्ला जोङो बायनानै लोंनो हायो। आरो जों बेफोरखौ जों फानहैनोबो हायो जोङो मेचिन मोनसे बायनानैहा जोङो खुसेर ओ बिदैखौ जोङो फानहैनो हायो सेरनानैहा आरो बेबायदिहैनो जोङो गोबां साहा द कानफोर होनानैबो गोबां रां आरजिनो हायो। बे साहा गलाफोरावहा गोबां रोखोमनि फिथाफोर सावनानै फाननानै जोङो बे बेनिफ्राय गोबां रां आरजिनो हायो आरो गोबां सुबुंफोरा बेखौ जायो आरो बेहाय बेयावहा जोंहा बाखि होनाय आरो बाखि बायनाय आरो बेफोरबायदिनिबो खालायनाय जायो जाय बाखिनि ओंथिया जाबाय जोंहा ओ दिनै बायदोंबा जोङो बेनि रांखौहाय उनावहाय होगोन बेफोरबायदिहैबो जोङो खालामनो हायो। आरो सोलायलायनायबो खालामनो हायो गस्लानि बदलै माबा मोनसे बुस्थु लानाय बेफोरबायदिबो जोङो सोलाय लायनो हायो। बेबायदिहै जोङो बाजारावहा गोबां माइरंफोरबो जोङो फाननो हायो माइरंफोरखौ जोंहा फानलाय बालाय खालामनाय जायो आरो गोबां बिजनेसमेन फोराहा बेहाय गोबां रोखोमनि बिजनेसफोर मावो जेरै जिनि बिजनेस आरो गाननाय जोमनायनि बिजिनेस आरो दानाय लुनाय फोरनिबो बिजनेस खालामनो हायो दानाय लुनायावबो नि होनोब्ला दानाय लुनायाव जोंहा नांगौ जानाय खुन्दुं बेफोरबायदिखौ जोङो बाजाराव फानो आरो गोबां रोखोमनि नांगौ जानाय नांगौ जानाय मुवाफोर जेरै हाथायाव थांब्ला जोंनि लागै मना नांगौ जायो मुवा बेसादफोरखौ लानो थाखाय जलंगानि गोनांथि बे खायनो जलंगाफोरखौबो जोङो बे हाथाय बाजारावनो जों बायना नै आरो बेयाव जों मुवा बेसादफोरखौ सोनानै लानो हायो आरो बेफोरबायदियै जों गोबां सावरायबावनो हायो नोंथाङा बेनि सायाव फंनैसो बुंदो।
औ नंगौ नोंथां नोंथांनि बुंनाय गासै खोथायानो थार जेरै जों हाथाय बाजार होनोबा जों बयबो मोनथिखायो आरो हाथाय बाजारा मोनसे जोंनि फैलाय थांनायनि मोनसे बिदि जाखाबाय थानाय जेरै जोङो नुयो हाथाय बाजाराव जों गासै जोंनि नांगौफोरखौ जों मोनो जेरै जोंनि गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जानाय लोंनाय बिदिनो गासै नांगौ खिनिखौ जों हाथायावसो मोनो। गोदोनि समाव जोङो नायनो थाङोमोनब्ला जोङो बिदि टाउन सहरफोरखौ जोङो मोननो हालियामोन गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बिदि हाथाय बाजारा दाहालागै दङ। आरो जों बयबो हाथाय बाजारखौनो बयबो गोसो होनांगौ मानोना हाथाय बाजारावनो जोंनि गासै नांगौखिनिखौ जों गोदोनिफ्रायनो जों मोनबोदों जेरै जोङो जोंनि नांगौ गाननाय जोमनाय द्रेस गस्ला बेफोर गासै जिनिस दख'नाफोर गासैखौनो जोङो बिदि हाथाय बाजारावसो जोङो मोनग्रोयोमोन आरो दाबो मोनो। आरो जानाय लोंनायनि फारसे नायोब्ला जों नुनो मोनो जोङो गामिफोरनिफ्राय फानहैनाय गामि दफरनिफ्राय बर' आइजोफोर फानहैनाय जेरै लाइ लाफाफोर जेरै खुथ्राफोर बेफोरखौ न'फोरनिफ्राय गायनानै फानहैनाय जायो। आरो बेफोर न'निफ्राय लांनानै फानहैनायखौ गोबां बिदि मानसिफ्रानो बायनानै न'आव लाङो आरो बियो बिनि सुवादा गोथाव जायो आरो बेयाव न'फोराव गायनाय बिदि मैगं थाइगंफोरा बेबायदि दावाइ बिदि मेडिसिनफोरखौ एफाग्राब बिदि होनाय जाया बेनिखायनो बेयाव सुवादफोरा जायो। आरो हाथाय बाजाराव नायोब्ला बिदि गोबां बिदि जाथिफोरानो बे फोराव बिदि मैगंफोरखौ बिदि फानफैयो आरो गासै नांगौ जिनिसफोरखौनो फानफैयो जेरै बाजाराव नुयो। जेरै नारेंखलफोरखौ फानफैनाय नुयो। बिदिनो थालिरफोर फिथाइ सामथायाइफोर आफेल आंगुरफोर बेफोरबायदि फिथाइ सामथाय लानानै आरो गोबां बिदै मैगं थाइगं बिदि कबि आलु बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मैगं नांगौखिनि मैगंखौनो मैगं थाइगंफोरखौनो जोङो हाथाय बाजाराव बिदि फाननायखौ नुयो आरो जोङो बिथिं नायोब्ला बिदि बर' आइजो फोर गोबां बिदि बिदि हाथाय बाजाराव बिदि दुखानफोरखौ होनायखौ जों नुनो मोनो। जेराव सागला आरो बिदि गयफोरखौ जों फाननायखौ जों नुनो मोनो। जेराव बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो बिदि फिथा सावनाय बिदि दखानफोरखौ होबोगासिनो दङ आरो दाबो दासिमबो दङ। जेरै फिथा लावदुम सावनाय बिदि साहा गाइखेर गायखेरनि साहा बानायनाय आरो बेफोरबायदि नारेंखलफोरनि बिदि गोबां जाग्रा मुवाफोर सिथावफोर सावनाय आरो पकरिफोर सावनाय खुगनिफोर बानायनाय बेफोरबो गोदोनिफ्रायनो आरो दाहालागै सोलिगासिनो दङ। मानोना बर' आइजोफोरनि बिदि हाथाय बाजाराव संनाय बिदि फिथा बानायनायफोरा गोबां बिदि गोथाव जायो आरो जोंनि नांगौ गासै जिनिसखौनो जों हाथथाय बाजाराव मोनो। गोदोनि समाव बेफोरबायदि टाउन सहर गैयि समाव गोदोनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो जोङो बेबायदि बजारखौ जाबो जागासिनो दङ आरो दाबो दासिमबो सोलिगासिनो दङ बे हाथथाय बाजाराव हाथथाय बाजाराव मोननै रोखोमनि ओ
मोननै रोखोमनि किसिना सोलियो जेरै फाननाय आरो बायनाय बे मोननै रोखोमा सोलियो। जेरै फानग्राया गावनि गासै न'आव थानाय बिदि फाननो गोनां जिनिसफोरखौ लाबोयो जेरै दखना एबा मैगं फानग्राफोर एबा बिदिनो गासै नांगौ जानाय थोरसि लथाखौ लानानै गासै बिदि फिथाइ सामथाइ फानग्राफोर एबा बायग्राफोरा थाङो बेफोरखौ बायनो जेरै गावनि नांगौखिनि गाननाय जोमनाय जिनिसफोर एबा जानाय लोंनायफोर एबा थुरसि लथाफोर एबा फिथाइ सामथायफोर बेफोरखौ बायनो थाखाय हाथायाव थाङो आरो फानग्राफोरा बेफोराव फाननाय जायो जेराव हाथायाव बायनाय आरो फाननाया सोलियो बेनि गेजेरजों रां रां होलायनाय जायो जेरै बायग्राया रां होनानै गावनि नांगौ लानाय जायो बेफोरनि बागै नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा
जोंहा अब्ला सावरायनायखो जोङो दोनथ'नांसिगोन नोंथां जोंहा समाबो गोबां जानानै फैबाय जोंहा
नोंजों रायज्लायनानै गोबां गोजोननाय थाबाय बेसेखायावनो दोनथांबाय दोनथ' नोंथां
औ नोंथां निसिमबो